हेलौ औ नोंथां। मा खालामदों?
जिरायनानै दंमोनलोयै ओरैनो। मा खालामनो मा मानो एसे गरमबोमोन ना बोथोरा दहाय। बेखायनो ओ जाखांनायालाय जाखांबायमोन औ
मां ओंख्रि जाखो?
माबासो नाफाम बाथोन ओमफ्राय सबायजों दाउजोंसोमोनलै।
ओं गोथावथार माथो।
गोथावमोन गोथावालाय।
ओं
मा खालामब्रा बोथोरालाय माथो खालाम खैलोमथार।
उम बिदिनो लोमजानाय साजानाय जायो बिदिबाथाय। लोमजासावदों जोंनिथिंथ' ओरै
लोमजानाय जासावगोनथ' आरो बोथोर सोलायदों ना नै दसेनो गुदुं दसेनो उम दस नो गरम दसेनो
गगा मोननाय गुजुनाय जालाबायो सिथर ओं
बेफोरबायदियाव माबासो मोनजानांगौनाा खामब्रेंगाजों खांख्रायफोरजों।
औ औ
गोथावनो मुस मुस संनानै दोखो दोखो सालाखौ।
मोनजानांगौथ' आरो
खामब्रेंगाजों खांख्राइजों रोमो मो नुलायनाय। गोमो
आमाइ मोननायाबो खारो खोमा ना बेखौ जायोबाथ'।
औ आमाय मोननाय जनदिस बेफोर खारो आरो जाहैदों।
उम उम मोजां मोजां
आरो देहान थाखायबो मोजां जागोन नना बियो मानिे उदैफोराव उदैफ साफा जाहगोन ना बिदिनो गरम बोथोरावथ' बिराद मारबा जायोना देहाफ्रा मा जागोन मा लोंगोन खालाम दैला मोनलाबायो
बिदिनो जायो ओरै दैफोरल' दैफोरल' लंना जानाय जायो
औ बेखायनो बेफोरखौ औ गदैफ्रा गरम जानोसै ओरै आाय मोननाय उन्दुनाय उन्दुनाय जाबाय थायोना दाबायदियावथ' बांसिन उन्दुयो
ओम उन्दुयो
जनदिस मोनलाबायसै आमाय मोनलाबायसै आमाय मोनबाथ' आं दा आगोलफोराव आमाय मोनला बायोबा माबासो गानोमोन आङो मा होनोमोनलाय बे फेमिलि फुग ना मानो
ओम बे बिलाइ दलद बायदिया बिलाइ दलदा
औ फेमफा बायदिया बिलाइ फेमफा-फेमफा बायदियालै। बिदिखौ औ फाथै बादिया बेखौहाय आ खाय आथिं गोदोना गाननानै लाजोबोमोन आङो
खम जायो नामा बेजोंहाय?
हामो होनो मानसिफ्रा बेखायनो गानो आङो हामो होननानै बुंदों औ माने बोनानै लायो जाहैदों
बियो।
औ बै औ मोदोमनिफ्राय आमाय मोननायफोरखौहाय। आरो बेनि अनगा माबाबो गानोना फिथोबबो गानलाबायोना
औ फिथोब गानो औ जोंबो ओरै जोंनिथिंबो गानो।
औ सिख्रि गोमोन हमलाय लायोमोन गोदो।
ओ।
बे फिथोबाव सिख्रि गोमो होनोसै मानिबा मानिबा रोदा होयो खोमालै।
फिथोबावहाय औ खाङोहो दाउसा मोख्रेबनि रोदाखौबो होयोलै।
होगोनदां औ ओमफाय माबा आं नुदों खनसे गंगार थाइसिनि रोदाखौ
उम उम बेखौबो होयो औ गंगार थाइसिब रोदाखौबो होयो औ
अबेथिंजायबा थांनायखौ होयो खोमालै सानजा सोनाब मबेबा मोनसेथिं थांनायखौ।
सानजानिखौ होयो नो सानजा।
इसा हां खनसेनो बुखुलायनांगौ होनदों नामा?
औ औ नेम दंना बावबो।
ओम हांखनसेनो बुंखुनानैसो गानहोलायबावो। आरो गोबां मुलि दंना बिदिनो
ओम दङथ' आरो बाहायनो रोङोब्ला गासिबो
जेरै खिनायफोरनिबो दंना खिनायफोरनियाबोथ' उम
खिनाय फोरनियाबोथ' थालिर जाबानो हामो खोमा
थालिराव आथियानि थालिर आथियानि रोदा ना माखौ?
उम
देग्लिनानै लोंनांगौ ना बिदैखौ
आरो बिलायना सुमफ्राम बिलाइ
औ औ।
ओमफ्राय मोनसेया माबबा बुस्थु दंबावोमोनलै? बावलायलांबायसो आङो मानिबा बेबो बिलाइनिमोन बिजौ अरग्लिनांगौ मोन बेनाबो
बेखौबोथ' उग्लैयो माबाखौबो सामफ्राम बिलाइखौबोथ' उग्लैयो।
सामब्राम बिलाइखौबो अग्लियो मोनसे बिलाइ दंबावोमोन मा नाम मोनथाय गोसोआवनो फैयासै नामानो। बेखौबो अरग्लिबादि जानांगौ जाहैदों।
ओम।
उदै सालुनायफोरावथ' दंफां राखेबफोरखौनो होयो खोमा ना दं? दाखेबफोरखौ लोङो खोमा? ओमफफ्राय फात गाजा बिलाइ।
ओम
ओमफाय नै गोसोखांदोंसो आङो ओमफ्राय मैयासो मोनसे मुलि खोनथाबावदों आंनो सासे मानसिया जों जों जेब्ला खामानि मावनो नागिरदोंमोन अब्ला बेयाव जिरायनान थाबाय थादोंमोन जों मोनसे बैग्रि बिफां सायाव आरो माने जोंथिजाय बैग्रि बागान दं नालाय बिरादनो।
उ
बे सायाव बे सेरायाव जिरायबाय थादोंमोनङो मानानि सायायाव गरम थारमोन नालाय मावनानै बेयाव
थिग थक बे बेन्दोंजों सासे मानसिया माबागासिनो दंमोन जोंजोंनो मावफाग्राया बेन्दोंखौबो बोख्लाब बोखलिब गेलेगासिनोमोन बोरैबा खालामदोंमोन मानानि जि गोलाव गोलाव जादों बेदोंङा बेयो माने बेैया हारसिंनो रज'खायो बे बेन्दोंआ माने बेना रोदाबो थाया माबो थाया हारसिंनो बिफां सायाव रज'खायो बेयो गारखोनानै दोनबा बे हारसिंनो रज'यो आरो बिनि
अ आसा बे बिसेबां बिसेबां गोमो गोमो मान लाग्राया आदा
ओम गोमो औ गोमो गोमो गोमो दााबादियावथ' गोमो जायाला खोमा माबाबायना गोसोम गोसोम जानानै गोलाव गोलाव गोलाव गोलाव बारनानै थाजोबबाय जे बैग्रि बिफांफोराव थायो माबा बिफांफोराव
औ बैग्रि बिफांयाव थायो औ
बिलाइबो गैया माबानानै माबा मा होनोमोनलाय बे फुजाफोराव साजायनाय बायदि आराम गोलाव गोलाव जानानै थायोलै उ हमनानै बुंफ्रावलायसो आं बेनि माबाखौ लायनो देग्लिनानै बेखौबो दैयाव सोमनानै लोंनांगौनो
ए मा मानि माबा सानाय सुनाय जाबा ना माबा
उम उदै साबालाय ओमफ्राय मस्थ' गोखा जायो नो औ
उ
ला गोखा जाहैदों
उ
बेखौ लोंनांगौ मैयासो खोन्थादों आंनो
ओ
नों नों नोंलाय मिथिया मा मा दं नोंसिोरनिथिं मुलियालाय
बे नों दा जे बिफांखौ बुंदों बेखौ आंबो आमायनियावहाय मा मानो आरो बाहायनाय नुदों मान
आमायावसो बाय आमायावबो बायबावोसो होनबा ओमफफ्राय मा मा मुलि बायबावो नोंसनिथिं
जोंनिथिंनो बिदिनो माबाबा जेनेबा आमाय मोनोब्ला ओरै बायदिसिना बेन्दों बेनला खांनानैहाय रुनानैहाय दुगैयो आरो ओरै मा होनो खिफि बेन्दों ओमफ्राय थाइजौ बिलाइ गोरलै बिदिनो दाउसा मोख्रिफोर बिदि खांनानैहाय दुगैयो आरो ओमफ्राय बिदिनो आखाइ आथिं बोब्लाथ' बिदिनो एसे फिसाफोर खामानि मावनायनिफ्राय हरखाब बौबा थै गगा होनो बिदिनो सामदुरि दुबि् हाग्रा बे गांसोखौ अरग्लिनानैहाय थै ग'नाय जायगायावहाय होनानैहाय स्रिजों खाथेनानै लायो आरो ओमफ्राय
ह
एवार निस्लिया बेखौबो सैनानै होबा गगायोना
उम मोजाङानो मेडिसिन जालाना मोजां
फै
बे मा
माफ्रा बिलाइ दंबावमोनलै मोनामदारि ना मा बोरमादारि बेखौबो थैगौ गबा माबायो ना बबा बिनि आखाइ आथिं माबाबा फिसा फिसा औ बोरमा बोरमादारियाव
बोरमा दारिबो नोङो मावाउजि खोमाबो होने
उम उम
नामखौ मोनथिया आं आरो बिलाइ गोजा गोजा दंबावोन मोनसे उम गोजा गोजालै जिखुनु जाया माबा फुलथां माथांलाय बिदिखौबो होनायखौ नुलाबायायोमोन नामखौनो मिथिया आङो ओमफफ्राय
उम
जिखुनु जाया मोजांङानो गगायो होनो बेजोंबो
उम आरो गन्थंफोर लोरिबायोब्ला थै गवा होनो बै खानथिंसा बिलाइखौ सिफ्लेनानै लुसन हरोना
उम दा बेखौथ गगा मोननायावबो होयोना
खानसिसाखौ
औ मानि बांद्राय गगा मोनबाय थायो अब्ला माबानानै होनांगौनो माने बिदैखौ सेबसननानै एसे सौहरनांगौ आरो गन्थंआव
ए
गोखा जासोथारो आलौवो
उम गोखाना
उम आलौवो ओमफ्राय बिराद आलौवो माने मोदोम गोरलैयाव नांनाय जाथारोना
उम उम
उम आं होनानै लादोंमोन बिदिनो खनब्रै खनबासो होना लादों खोमा आरो माबा दंमोनना चाइनिस बायि दंमोनना गगा मोनलि बाय थायमोन ना उम बेखायनो माबानानै लादोंमोन आं होनानै होदों नों हामोथ' हामनायालाय हातसिउवो आरो हामो हामनायालाय आमफाय उम माबा जाबाय थाबाबो हामलांलै स्टर मुलि ना मा होनो
उम
बेखौ जाबाय थाबाबो हामलाङो आरामनो फैयाै आरो मेरला दंबावो खोमा ना?
गासिबोथ' माबानिफ्रायनो माबाजोबनायखा सिगांनि सुबुंफोरा्राथ' बेफोरखौ जजोंनो बाहायनानै सोलिबोयोमोन ना मिथिंगानि फेमनाय
उम नेसारेलब्रा
अ
जेरावबो लायामोन ना आरो मोनानोमोनबा गोदो बिदिखौनो
उम
गोदो बिदि मुलि सुलि मोनामोना दानि बायदि बेखायनो बिदि
मोनामोन अ बिजोंनो एक सोलोंनानै लाखि नांगौमोन आरो जों सिगांनि सुबुंफोरनिफ्राय ओरै दानि माखासे उन जोलैफोरा अ माबाखौ मायाव बाहायो माया मानि थाखाय मोजां
औ आरो बेले माबाफोरखौबोथ' मा होनोमोनलाय बे जब'खाना सबखा बेफोर जानायावबोथ' होयो माबा माबि मायबा माबि माबा सना फुलिनो मानो खांलाबायना होनायखौ नुसोयो
नुयो ओरैबा मा आद खाफाल जानायनो मानो बिदिफ्राव माबा मानिमुनि-मानिमुनि नायबोथ' मुलियानोखा
औ औ आर बे संगालिफोराबोथ' मुलियावनो य
ओं खाफाल सानायनो माबा बिदियाव
उम आरो माबाबालाय गुग्ला जाबालाय गुग्ला-गुग्ला जा मोखां गैयै गुग्ला जाबाबोथ' बे माबाखौ बा नाला ना मा होनो बिनि बिगुरखौ देनानै ले थेना हैनो ओमफाय फिसा मोखां दोननो थाखाय फिसा मोखां जानो थाखाय जागा दोनो आरो न' ओमफाय माखासेखौ लिरथेना लाग्रोबाय आरो ला जानाय ज'हखौ ओमफाय मोखां जानो थाखाय फिसा मोनसे गुदुं दोनो आरो जेनाद' हरसे लिरा आरो आमफाय बेजों लोगोसे आरो माबाखौबो होयो खोमा फारौखि फारौखिया बिराद अरखय नामा मा
फारौखिया
औ
गोबाब खोमा बियो
माथो थिंफोरानो गब्लंनो फारौखिबा
उम गोबाबना बुस्थुआ
औ
अरख'यो ना
उम
ना सिगांनिफोराथ' बिदिनो बाहायबोजोबो होमबा ना
औ आरो मानलु मलु जाबाबोलाय थुलुसिफोरजोंबो थुफ्लेनानै लायोना
उम
थुलुसिजों थुफ्लेयो संख्रि थुलुसि दे जासिहोनबा
उम दे जासिगोनथां दे